हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेल' हेल' हेल' नोंथां।
औ
हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
ओ मोजां खोनायाखैलोय एसे नांथा नांथासो खोनादों।
हेलौ नोंथां।
हेलौ
हेलौ खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों।
खबरफ्रा मोजाङानो खबरफ्रा मोजांआनोना नोंथां?
ओं बिदिनो मोजांबो गारजिबो।
औ।
नोंनालाय?
आंनाबो मोजाङानो नोंथां ओमफ्राय नोंथां ओंखाम जाखांबायमोन नामा ओंखाम जाखा
ओंखामाथ' जाथ'वाखै जानाया। ओ दासो संनो नागिरदों।
औ।
ओ नोंस्रालाय जाखांबायमोन नामा?
जाखांनायालाय जाखांबायमोन नोंथां एसे मोनाबो जाबायना नोंथां। जाखांनायालाय जाखांबायमोन।
मा ओंख्रि जानाय?
ओंख्रियाथ' नोंथां माबा दाउदै एवनायसोमोन नोंथां ओंख्रिथ' गैया होनजाबाय गैयानो। दावदै एवनायमोन आरोना नोंथां। बेजोंनो जाबाय।
ओ दावदै एवनायमोन आरो बेबो गोथाव गोथावालाय।
औ नोंथांनाव आं माबा मोनसे माबा सोंनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ दे।
जे सिबिं फोनो नागिर
हेल' बेसदिं।
हेलौ हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ एसे नेदा प्रब्लेम जादों।
जोंहाना नेदखौनो हरनो नागिरलै बांद्राय। माहोनदोंमोनलाय?
आं माने नोंथां आं सिबिं फोनो नागिरदों आरोना नोंथां। बेयाव माबा मा मा औ औ नोंथां। खोनादोंना खोनायाखौ नोंथां हेलौ हेलौ। सिबिं फोनो नागिरदोंमोन आरो ना नोंथां बे सिबिं फोनायाव मा मा एसे हासारफोर होनांगोन नामा माबायदि गायबा मोजां जागोन बिदि सां सों नोंथांनाव एसे सोंलुनो नागिरदों आरो ना बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन लोगोफोरनावबो सोंदोंमोन आरो ना ए एसे नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो हागोन नामा?
मिथिनायाथ आंबो बांद्राय मिथियाआरो होमबाबो एसे एनै बे बुजिनायखौ खोन्थाहरनो हागोन आरो। माने गिबि गिबियाव थ जोङो हाखौ हालेवग्रोनांगौ नालाय एसे हाखौ गुरै बानायग्रोनांगौ नालाय।
औ नोंथां। अ।
एसे दोननानै अखा नायैदि माबा
औ
समान खालायखांनायनि उनाव मै होयो जोंनि गामि फिथाइ नालाय बिनि थाखायनो फ्राय
आरो